हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
अ जोङो दायो बर'फोरनि
औ
गोदोनि न' लुनाय आरो आथिखालाव जिबायदि न' लुनाय बा जौगाखांबोनाय ओ बेफोरनि सायाव एसे रायलायजागोन नामा?
औ जागोन जागोन
जिखिनाखि माने लिभिं स्टेन्डार्ड बेनि सायाव सायाव आरो ना औ औ दे होनबा जागायनोसै ।
जागायदो
अ बर'फ्रा गोदो बांसिन नानो बर'फ्रा गोदो बांसिनानो हानि न' लुयोमोन । बेे हानि न लुनायाव गोनांथि जायो जोंहा औवा ।
औ
औवाया साफ्रोमबो बा न'खरफ्रोमबोनि बारियाव बयनावबो माने औवाया थागोन आरो बयनिबो न'खराव ओंखायनो औवाखौ गायनानै लायोमोन बर'फ्रा औवायानो माने गोनांथार गोनांथार माबामोन आरोना बिफां ना लाइफां होननानै बुंनाय जायोमोन बिनि उनावहाय जोंहा दङ न'खौ माबानो थाखाय उखुमनि थाखाय जोंहा थोरि ।
औ औ
थोरि हाग्रा खासि हाग्रा बेखौ जोङो माने उखुम होलाबनायाव जोङो होनाय जायोमोन ।
औ
औ बिनि अनगायै आरोबाव दंबावो जोंहा माने जायनाखि बै इन्जुर इन्जुर मोन जोंहा फाथोसिना बे फाथो सिनाखौ जोङो न'आ बेसेबां गोजौ जागोन बेयाव उखुम सौवा जाहांसिम बेवहाय माने जखा खालामनानै जोङो माने फाथो सिनाखौ बेव गायो माने
माबायाव खायो मा होनोमोनलायो टिउ माबाजोंहायो फेराइजों खायोमोन आरोना फेरायजों खानोसै बे ओमफ्राय बे फाथो सिनानि सायाव औ जोङो माखौ लिरो जो हा लिरना होयोमोन आरोना गोबोरखि गोबोरखिजों आरो हामा माथाजों जोङो लगायनानै जोङो मानि न'खौ लिरोमोन आरो ना लिरोमोन बेबायदि बि न आ
औ
बे साइन्टिफिकमोन आरो बेबायदि न'आहाय थानो गरम बोथोराव थान्दा गोजां बोथोराव गुदुं बेबायदि जायोमोन आरो बेबायदि नङा माने बेयाव माने साइन्सनि माने माखासे से माने माबाया दङमोन आरो बेयावहाय जोङो देहाखौ थाजिम मोनोमोन ओमफ्राय बे दानि दिनावथ' जोङो नुनो मोनदों जोङो सिमिन्ट बाला अन्थाइ बेबायदिजों जोङो न'खौ लुनायखौ नुबाय माने जुगजों फैनाय लोगो आरो मानो थाखाय जोङो ओ हानि न'खौ जोंङो मानो थाखाय गारबोखो बिनिबो माखासे जाहोन दङ गोदो जाहैबाय गोदो औवानि न लुयोमोन नालाय औवा न आ बोसोरसे बा बोसोरनैनि उनाव जोङो ओ औवा खुन्थिया बा न'खौ जोङो गायसनफिनबाय थानो गोनां जायोमोन आरो ना नङाबा बियो बायलांगोन बा बारहुंखा जों बियो बैसागनि सिगां सिगां न'खौ जोङो खाफ्रानो गोनां जायोमोन । नङाबा नवाहायो बारहुंखाजों उरायखारलांगोन बा बिरखारलांगोन बेबायदि बिदि जायोमोन बिनि थाखाय बेफोरबायदि अखा बांखा बिदि जालायखार जुलायखार जाबाय थानायनि थाखायो ओ मा सुबुं माहारिया सानखांनानै बे जोंनि बर'फ्रा बर'आ हारिफ्रा गुबुनखौबो नुनानै नै जोंबो बेबायदिनिफ्राय जोङो एसे दावगाखांनि होननानै थाखा फैसा एसे एसे एनै दोनथुमनानै दिनै एसे गाबोन एसे थाखा फैसा दोनथुमनानै बाला अन्थाइ सोरजिनानै बा बिनि उनाव हायो मा न'खौ गावबा गावनि न'खौहायो फाखक्का बा सिमेन्टनि न' लुनानै जोङो दिनैनि बे दिनैनि माबायाव माने मुगायाव जोङो लानायखौ नुनो मोनसै आरोना आरो बिनि अन आरो बर'फ्रा बिनि अनगायैबो बेयावल' थाबथायाखै फाखा सिमेन्टनिलै अननाय सोरगोखौनो सौहैनो हायो नामा बेखौसो जोङो दिनैनि बेलायाव नागिरगासिनो । माने थाला थालासो लु खोलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना । दिनैनि दिनैनि मा होनो दिनैनि मुगायाव नाथायो बिनि अनगायै माने जाखिनि माने थानो थाखाय थानो थाखायो मोजां जादोंब्लाबो जोंनि देहा सोलेरनि थाखायो बेबायदि सिमिट न' बा गोजौ थाला बिल्डिंआ जोंनि थाखायो माने मोजां नङाखौ आङो मोनो आरो । जोंनि दा माबानि थाखायो माने देहानि थाखाय उल माने जोबो गोबां माने खुबिदा आरोना जोंनि माने गोदो मायावहाय उन्दुयोमोन?
औ
न' बाङाथ' न' बां जाबाय न' बांनिफ्रायो फैनानै जोङो न' बांजोंनो लोगोसे बिसना फालें बेबायदि गैयामोन। जोङो बस्थायावनो उन्दुनो गोनां जायोमोन। न'आ न'नि सिङाव जोङो बस्था नं बस्था बनानसो जोङो गोदोनि समाव बस था बा सिमा जिब होननानै जोङो उन्दुनाय नुयोमोन आरो बेबायदि फालेंबो गैयामोन जों बर'नि न' खराव दा जोङो गादिफ्राव उन दुबाय बा मोजां मोजां माबाय बिनि जोंनि देहाफ्राबो नोरजिया जालांनो हमबाय। बा जों बांद्राय खामानि मावला आ गोदोथ' एसिम बिफां लाइफां मानिमलायो औवा दाननांगौ औवानि बेरा होनांगौ मानांगौ मानि दसे मानि मानसिया रेस मावबायानो थानांगौमोन आरो बे मावबाय थानायनि गेजेरजोंनो जोंनि देहाया मानि माबाय थायोमोन आरो फिदै थायोमोन ओ मा होनगोन बेखौ बर'नि जोङो माने मा बेमार आजारबो जोङो जायामोन आरो बिनि थाखायनो। जा माने ब्याम खालामनाय एक्सारसाइस खालामनाय बैदि जायोमोन आरो जोंनि देहाफ्रा दा बेबायदि फरिस सम गैला बेबायदि नुबोनो मोनदों आरोना जोंनियाव माने न' बां जोङो माबा आराम आराम न' बाङाव थानानै जों अलसिया जालांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। नङा होमबा? नोङो बिनि सायाव आरो मा बुंनो सानो बुंनो हाग गोन
ओ नोंथाङा जिखिनि बुंदों बेफोर थारैनो सैथो जोंनि ओ न' बां लुनायाव आथिखालसिम गोबां सोलायनाय नुबोदों । आङो दा गिबियाव बुंनो सानदों दोरोङा न' लुनाय जोंनि बर'फोरनि। जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि न' लुनो थाखाय य जोंनो नांगौ जानाय जि मुवा बेसाद बेखौ आं गिबियाव बुंग्रोना लानि जोंनो दोरोङारि न' लुनायाव नांगौ जोंनो मइेनलि औवा उखुम होलाबनो थाखाय जोंनो थोरि नांगौ आ जोङो बेरायाव इन्जुराव जोङो ओ खा खासि हाग्रा बा फाथो सिनायखौबो होनाय जायोमोन आ। औ बे उनाव जोङो खा-खादनो थाखाय बियाखौ खानो बा बायदि खाबनो थाखाय जोङो औवानि थेंवलखौनो जोङो बाहायनाय जायोमोन। औ बाहायनाय जायोमोन। आरो जोंनि बर'फ्रा मोनसे फोथायना दंमोन जे जोंनि बर' फुनि न'आ नेमखान्थि जोंनियाव लुनाय जायोमोन आरोना जोंनि
लुनाय जायोमोन औ बेखौ उम
बिथा रायख'नानैसो बेयाव खुन्था गायसनोमोन । आरो खुन्था गायसननाय समाव ओ दौरि लानानै बा आसारि लानानै जोङो फुजा होलायनानै जों बेयाव थिर बाथुल होलायनानै जों खुन्थाफोरखौ
नायखांना औ नायनानै औ उम औ दे बुं
औ नायनानै आरो । जोंनि बर'फोरनि न
औ खोनादों
साहाथिं
औ
आरो जोंहा बाथौ
औ
जोंनि बाथौ थानसालि थायो आरो बे बाथौ ना मा बाख्रि थायो आरो थायो जे आलासि होनो ओ खोला फा खोला फारसेय जोंहा गलि मोसौ गलि बिनि उनाव जोंहा बारि अमा दाउ गन्द्रानि उनावनो जोंहा बारि जोंनि न' लुनाय खान्थिया बर'फोरा गोदो गोदाय बेबायादिमोन आरो न' लुनाय प्रसे
औ औ नंगौ
बस्थ' नोंथाङा बहाय ओ गोदो जोङो बर'फ्रा औवा थोरि बायदिजोंनो न'खौ लुबोदोंमोन । हा गोबोर जोंनि नानै जोंङो इन्जुर होयोमोन । बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि न'फ्रा गुसु थान्दा जायोमोन गर ओ गोजां बोथोर राव गुदुं जायोमोन गरम बोथोराव थान्दा मोनोमोन । आरो मा होनो ओ जोंनि न'फ्रा माने गोबाव जोरामोन आरो बिदिनो बोसोर बोसोर माने सोलायनांगौ बायदि अबस्थायाव फैयोमोन ओ दायो नाथाय जोंनियाबो बर'फोराबो जोंनि बर'फोरनियावबो नुनो मोनबाय आथिखालनि गोनोखो मुगायावबो ओ बेबायदिनो पाक्का पाक्कानि न' बा मा होनो बेखौ इथा सिमेन्ट गेट होनबाला रड ओमफ्राय बेबायदिनो बायदि बायदि अन्थाइ ओ थिं होनानै न लुनायखौ जों गोरा जायो। नाथाय जोंनि देहाखौ ओ मा होनो लक सन खालामनायाव खिन्थु गोबां बिफाव लायो।
उम नोर
जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहाखौ नोरजिया खा खालामो बेफोर नया जों थानोबो जोंनि थाखाय बे गुसु न नं बा जों गरम बोथोराव अथासार गरम मोनो बेफोरबायदि नयाव औ दां आंनो बि खोनो बुङो ओ जोंनि दोरों न लुनाय आरो आथिखालनि न लुनाय बेयाव गोबां फाराग दं खिन्थु जों बुंनो हा न लुनाया मोनसे दोरों गियान जा गियाना जोंनि मुं मुगानि आरो आथिखालावबो बे दोरों दोरों गियानखौ बे दोरों गियानखौ आथिखालाव जोंनि गामि गुफायाव ओ माखासे बोराय बुरै आबै आबौमोना दिनै बो लाखिनाय बा लुबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बे जोंनि मोनसे दोरों गियान
दुरुं गियान औ उम बेखिनियानो होमबा
औ बेखिनियानो
हेलौ खोनादों
औ औ खोनादों नोंथां
होनबा बेखि नि औ दे गोजोननाय मोन सावरायनानै औ दे गोजोनथों औ गोजोनथों दे औ